हेलौ
खोनादोंना नोंथां
अ अ खोनादों नोंथां
औ मा खालामगासिनो दं नोंथाङा
आङो दंथ'यो ओरैनो जिरायनानै
औ
औ
नोंथाङा जुदि फ्रिब्ला आङो मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो होननानै नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन रायलायनो हागोन ना नोंथां
औ औ आंथ' दा फ्रियानो दंथ'यो रायजलायनो हागोन दे मा आयदानि सायावबा
ओ आयदायानो जाबाय जेनेबा बर'फोरनि दाउ अमा फिसिनायनि सायाव जेनेबा गोदो दाउ अमाखौ मानि थाखाय फिसियोमोन आरो दा मानि थाखाय फि सियो बेनि सायाव रायलायनो होननानै नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोनना?
अ अ हागोन नोंथां। बर'फोरनि माने दाउ दाउ अमा फिसिनायनि बागै आरोना
औ औ गोदो मानि थाखाय फिसियोमोन दा मानि थाखाय फिसियो बे
औ अ अ गोदोथ' जोङो बर'फोरा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो अ दाउ अमा फिसिनाय फिसिबोदों आरोना गोदोनि खायनो माने अ जोंथ' बांसिन माने मिथिनाय बायदिब्ला आरोना गोदो गोदाय बांसि नांनो जोङो ओ गावबा गाव नखरफोराव जानो थाखाय एबा माने मानसिफ्राथ' फार्स्टआवथ' आरो ओ बेखौ जानो थाखायल'सो फिसियोमोन नालाय जेरै मा होनो फार्स्टआव जेनेबा मानसिफ्रा ओ ओ मा होनगोन बेखौ बे औ हाग्रा फोराव जेनेबा जुनारफोरखो जेरै माबा खामनानै जायोमोन सिकार खामनानै जायोमोन बेबायदिनो माने बिफोरनिफ्राय लासै लासै फैयै फैयै माने जोंना लास्टाव माने गावसोरनि जानो थाखाय माने न'वाव फिसिनो हमदोंमोन आरोना। फार्स्टआव जेरै ओ फार्स्टआव सिकार खालामोमोन सिकार खालामै खालामै ला लास्टाव माने लासै लासै बिसोर आइदिया मोनलांबाय आरोना जे जोङो बेखौ सिकार खालामबाय थास्लास्लाय माने न'फोराव खायसे बुस्थुखो माने ओ जिब जुनारफोरखौ माने न'वावबो जों फिसिनो हागोन ओमबानिया जों माने मालाबा टाइमाव ओ सिकाराव थाङालासिनोबो जोङो जेनेबा न'वाव फिसिनायखो जोङो जानो हागोन बा आलासि उलासि फायबाथाय जोङो जानो हागोन बेबायदि आंनिबा माने आइदियाफोर फैदोंमोन खोमा आरोना बिसोरनाव बेनि थाखायनो माने बेबायदि दाउ अमा फिसिनायनि माने ओ माबाया आइडिया बा कनसेप्टा बिसोरनि गेजेराव फैदोंमोन आरोना मानसिफोरनि गेजेराव आरो बै सो बैफोर दिननिफ्रायनो माने मानसिफ्रा दाउ अमा फिसिनो लादोंमोन। ओमफ्राय ओ ओरैनोथ' माने जों ओ आगोलनिफ्रायनो नुबोबाय थादो बांसिनानो माने दाउ अमाफोरखौ माने ओ बांसिन न'वाव जानो बा जोङो आलासि उलासिफोर फैबाथाय ओ बिसोरनो माने होनो थाखायसो माने बांसिन फिसिनायखौ नुनो मोनबोदों आरोना।
औ औ
ओ दानिया माने ओ दा दानि बेखो माने जोङो एसे आलादा नुनो नुनो मोनो आरोना दानिया माने एसे बिजनेस लाइनथिंजाय लायो आरोना बेफोर बायसा माने दाउ अमा फिसियोब्लाबो माने जानायनि थाखायल' नङा आरोना। ओ औ ओ ओ माने जानायजों लोगोसे ए माने बाहाय बुरजा फिसियो सोरबा सोरबाथ' फार्मबो बानायो। ओ दाउआनो दाउआनो जा बा अमायानो जा फार्मबो बानायनानै माने ओ मा मानसिफोरनो फानो आरोना। उम फाननानै माने ओ रां खामायनाय एबा ओ बा फैसा खामानायखो नुनो मोनो आरोना माने बिजनेस लाइनावबो लाङो आरोना खायसे माने दानिया माने ओ आइदिया मोनबाय आरोना मानसिफ्रा जोङो जानायनि अनगायैबो माने न'वाव जानायनि अनगायैबो जोङो ओ बेखौ माने एसे बुरजायै फिसिनानै जोङो गु गुबुननो फानोब्ला जोङो माने गावनि नखरखो सुंथानो थाखाय रां खामायनायनि मोनसे ओ माने लामा महरै जों लानो हायो होननानै माने बिसोरो आइदिया फैबाय आरोना बेखायनो माने मानसिफ्रा बांसिनानो दानिया अमा अमा फार्म खुलिनायखो नुनो मोनो आरोना अमा फार्म बा दाउ आ बे लकेल दाउफोरखौबो माने बुरजा बुरजा न'आव माने फिसिनायखौ नुनो मोनो आरोना। ओमफ्राय आरो बिदिनो ब्रयलारफोरखौबो ओ फार्म बानायनानै माने गोबां फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो
औ
औ बिदिनो माने ओ गोबां दाउल' नंङा जेनेबा अमाल' नंङा जोंङो दानिया मोसौफोरखौबो माने फिसिनायखौ नुनो मोनो आरोना मोसौ बोरमा औ मोसौ बोरमाफोरखौ फिसियो जेनेबा ओ मोसौखौ मोसौआव थ' जेनेबा जोंङो बांद्राय बिदि आदार ओ आदार मा होनो बेखौ ओ माबा मा होनगोन बेखौ आदारखौ बिसिरनि मोसौफोरनि बेखौ माने माबानानै होलायलाय नांङा आरोना जेरै अमा बायनानै होनांगौ बा माने गुनदैफोर होनांगौ बेबायदि माने मोसौनि खौ जोंङो माबायावनो मोनो हाग्रायावनो जेनेबा मोजां गांसो नायनानै हैबानो माने जोंङो बेफोराव माने फैसा एक्सट्राके खरस खालामनायनि गोनांथि गैया आरोना हाग्रा मोजां मोन थायोब्लानो माने बिसोरो बे हाग्राखोनो गांसोखोन जायो आरोना ओंखायनो माने जोंनिया बेखौ फिसियोब्लाथाय ओ माने मोजां जायो। आरोना ओमफ्राय बेखोबो माने जों मोसौखौबो दानिया बुरजा बुरजा फिसि फिसिनानै माने गलि गलिसे गाहाम बा ओ दसथा बिसता इदि फिसिनानै माने जोंङो फाननायखो नुनो मोनो आरो ना आरो ओ मुस औ फाननायजों लोगोसेनो माने ओ गाइखेरबो जों मोननो हाबावो बेनिफ्राय बे गाइखेरखौबो माने जोंङो गावबो मोनलोंङो जेनेबा न'खरावबो ओ न'खरावबो लोंनायजों लोगोसेनो आरो जुदि बुरजा थायोबा मोसौ मोसौआबो जुदि मोसौ गाय फोराव बुरजा थायोबा माने फाननोबो हायो आरो ना बेजोंबो माने आरो एक्सट्रा माने नोंनाव ओ ओ रां खामायनो हायो आरो
ओ औ बेबायदिनो ओ बे ओ बोरमायाबो बेबायदिनो आरोना गांसो बिनियाबोथ' माने एक्सट्रा आ-आदार बायलायलायनायनि जेबो गोनांथि गैया बेखौबो हाग्रायाव हैबानो जानाय माने दसे दसे नाय नायनोल'सो था मानसि थानांगो आरोना बेखौबो बेबायदिनो माने ओ बोरमाखौबो माने सोरबा सोरबाथ' माने बिदि बोरमा बोरमा मेन्दा थायो ना बेखौ माने गलि गलिफा गाहाम माने गलिसे बिसथा थ्रिसथा गाहाम बिदि फिसिनायखौ नुनो मोनो आरोना बेफोरावबो माने गोबां रां दंङो आरो ना बे बेफोरनि थाखायनो ओ दानिया जोंङो बांसिन माने ओ बोरमा मोसौ जा ओ अमायानो जा बा दाउआनो जा बेफोरखौ माने जोंङो गाव न'आव जानायनि अन-अनगायै बो माने जोंङो ओ फाननाय बा रां खामायनो ओ रा-रां खामायनायनि मोनसे लामा महरै लानाय खौ नुनो मोनो आरो दि दाबायदियाव औ औ नोंथाङा ओ नोंथांङाबो इसे बुंनानै होदो
औ जेनेबा बेनो नोंथांङा बुंलांनाय बायदिनो गो दो जोंङो न'फोराव नो एसे फिसियोमोन दाउ अमाफोर खौ नाथाय गोदोनिया बेलेगमोन दानिया बेलेग बेखौ आंबो आरो नोंथां गोदो जेनेबा
औ
जोंना हान्थिनो थाखाय एसेबां गारि मथरनि एसेबां सुबिदा गैयामोन नंङा होनबा बे समाव औ बे समाव जोङो न'खरनि सोमोन्दो बाय बाहागि बिदिजों माने जोङो गोबाव गोबावजोंसो आलासि जाहैलायनाय बिदि मोन जे दङमोन आरोना नियम
औ
बेयावनो जोङो बै बाय बाहागि बा आलासिफोरनि थाखाय जोङो माने दाउ अमाखौ मुं खालामनानै बिसोरनि मुङै फिसिनानै दोननाय जायोमोन। बिदिनो गोदोना माने आलासि सोंलायनो थाखायसोमोन आरोना दाउ अमाफोरा ओमफ्राय दानि खौ दानि जि अमा दाउ फिसिनाय बेफोरो दा नोंगौ नोंथां बुंनाय बायदिनो बिजनेस लाइनजों हाय नाथाय बे बिजनेसनि गेजेरजोंबो माने जोंनि माखासे देहायारि खहा जानाय खौ आं नुहुरो आरोना नों नोंथां जेनेबा जोङो ब्रयलार फार्म खालामो नोंथाङा बुंदों नोंगौ ब्रयलार फार्म दाना गोबां माने गिदिर गिदिर ब्रयलार फार्म खुलिसै नाथाय बे ब्रयलार फार्म खुलिनायनि गेजेरजोंनो माने जोंनि देहायारि माखासे खहा जानायखौ आं नुहुरो आरो जेनेबा जोङो ब्रयलारखौ हमनानै ला ब्रयलार फार्म खुलिनायाव जोङो थामजि बा ब्रैजि साननि गेजेरावनो मा जे फिसा ब्रयलारा देरनानै बेखौ फानजानाय जायो बियो नै केजि बा थाम केजि बिदि जाहैयो नङा होमबा बेयाव जोङो ब्रयलारनो गोबां माने मेडिसिन सिन बिदिनो होयो मुलि बा बिनि दानायावनो गोबां मा मा केमिकेल लगायनाय थायो जोङो बुंस'नो हाया आरो जों बे ब्रयलारखौ बिजि होयो बे बिजि होनाया माने गोबां जोंनि देहानि थाखाय गोबां खहा खालामो बेखौ आं सा सानो आरो आरो मोनसे बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला ब्रयलार फार्म खुलिनाय जि खाथिजों जोङो थाङोब्ला माने ओरैबायदि मोनामनाय मोनामनायखौनो जोङो सहायनो हाया नङा होमबा बेफोरो बेफोरो जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोरनि थाखाय खाथि खालानि गामिफोरनि थाखायबो मोनसे खहा गोनां बेखौ आं सानो आरो नाथाय बेराफारसेथिं नायोब्ला मोजाङानो जेराव जोङो ओ इजियैनो रां खामायनो हायो नङा होमबा जे ओ मास मोनसेनि गेजेरावनो जुदि जोङो बिदि ब्रयलारखौ गोबां हाजार हाजार फानहरनो हायोब्ला जोंनाव फैसायाबो फैयो निसय फैयो नाथाय आ बेराफारसेथिं नायोब्ला जोंनि देहाया खहा जालांनायखौबो जों नुनो मोनो आरो आरो बिदिनो अमाफोराबो अमाफोराबो नोंगौ फार्म खुलियो दा फार्म खुलिबाय नाथाय मालाबा दि ओ अमाफोराबो माने ओरैबायदि बेमार फैयो माबा बेफोरबायदियाव बेरामफोर फैनाय फोराव अमाफोरा थैनायखौ माखासे नुनो मोनो आरो जोङो नाथाय बे थैनायखौनो जोंनि बे माखासे जायबा फिसिग्रा बेफोरो ओ गारालासिनो बेखौनो बुथारनानै आरो हाथाय बाजाराव फानहैनाय बेफोरो माने देहानि थाखाय गोबां खहा गोनां आरो नोंथां
औ नंगौ
औ बेफोरनि अनगायै आरो माथो बुंबावनो जिथु गोदोना गोदोनि आरो दानि माने बेलेग फारागखौ नुनो मोनो आरो गोदोनिया आलासि सोंलायनाय बा हाबा हुखाफोरनि थाखाय मुं खालामनानै फिसिनाय दोनोमोन नाथाय दानिया बिजनेस लाइनजों खारनायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो
औ औ बेबायदिनो बि अ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो माने ब्रयलाराव जेरै मेडिसिनस बाहायो माने बेखौ माने ओ मास मोनसे बा मा मास मोननैनि गेजेरावनो माने जाजानाय बा गिदिर खालामना खालामो थिग बेबायदिनो माने जों अमा बो नुनो मोनो आरो ना खायसे खायसे जायगायाव औ खायसे जायगायाव माने टाउन एरियाफोराव दानिया माने बांसिन बेबायदि ओ मेडिसिनसफोर होनानै माने जोङो ओ गिदिर खालामनायखौ अमा गिदिर खालामनायखौ नुनो मोनो आरो ना जायनि जााहनाव माने गोबां बेराम आजार जानायखौबो जों नुनो मोनो माने बेफोरखौ जा जानानै आरोना ओ जों बां सिन बेबायदि माने जाथायफोरा जोंनि बे ओ गामि एरियायावथ' बारा जाया मानो होनबा जोंनि गामि एरियाव माने बांसिनानो बेबायदि ओ मेडिसिनस इउस खामा आरोना बांसिन जोङो सोरबा माबाखौ होयो बे थास' रुनायफोरखौ होयो सोरबा गुन्दै होयो बेबायदिखाय बेबायदियाव माने बांद्राय ओ लकेल बा गामिनिफोरा बांद्राय खहा जाथाव नङा आरोना खिन्थु ओ जोङो टाउन एरियाफोरनि खो नायोब्ला माने जों जाथावा आरोना बिसोरनि माने आदाराव बिसोरनि आदाराव बा बिसोरनि दानायाव माने मेडिसिनस थाखायो आरो बिसोरो ओ एसे देरनायनि बा आ थाब थाब देरनायनि बेबाय दि मेडिसिनस बाहायो होननानै खोनानो मोनो आरो जाय ओ